हेल' नोंथां औ गोजान मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बास जासिहरनाय थाबाय नोंथां औ जों। दा दावबायनायनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना औ औ। दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जेरै खारनाय बारनाय जेरै गेलेनाय जेरै औ जेरै जोङो। दावबायनो थाङोब्लाथ' जेरै जोङो बिमा बिफानि फारसे एसे ओ बिमा बिफानि। फारसे जोङो एसे फोरमायथिनानै होन होलांनाय जायो जेरै जों दावबायनो थाङोब्ला औ आरो जों लोगोफोरनि फारसेबो एसे जों सोंग्रोनानै लानाय। जायो जों लोगोफोरा थांगोन होनब्लासो जोंबो थांनो हायो जों गुबुन जायगाफोराव। औ जेरै दावबायनो थाङोब्लाथ' जों ओ गोबां रोखोमनि दावबायनाय दङ जेरै जोङो गुबुन जायगायाव जों दावबायनो। थाङोब्ला जेरै मिथिंगायारिफोरखौ नुनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो सिनाय मानसिखौ नुनानै। मानसिखौ नुनानै जोङो ओ जोबोद गोजोननाय मोनो सिनायनानै आरो गोबां सोलोंथाइ बो जों लाबोनो हायो दावनो थाङोब्ला औ नोंथाङा बो हायो।
नोंथांआबो हायोबा एसे फोरमायनानै हो औ जागोन दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो दावबायखौ जों। गोबां रोखोमनि जोङो दावबायनो हायो नङा होनबा। दा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे जोङो। ओं ओ ना बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै। लानो हायो आरो ना नुनो मोनैखौ। औ गोजान गोजान जायगाफ्राव जोङो दावबायनो हायोना। दावबायनाया जोंहा ओरैबायदि रोख रोखोमनि जों दावबायनो हायो बा जोङो बाइकफोरजोंबो दावबायनो हायो बा कार ना गारि। बेफोरजों दावबायनो हायो बेनिफ्राय जोङो ओ ट्रेन बा रेलफोरजों दावबायनो हायो ना जायखो ओ ओ हा लामा होनना बुङो ना। बेनिफ्राय जोङो दै लामाफोरजोंबो दावबायनो हायो ना।
औ औ दैज्लाङावथ' जोङो ओरैबायदि मिथिंगायारिफोरखौ साफा नुयो नालाय जोङो बेनिखायनो जोङो। दावबायनो जोबोद मोजां मोनो दैज्लां टाइमावथ'। औ जेरै गायनाय फुनाय जेरै जों हाजिरा खामलाफोरखौ ओ गायनाय फुनाय नुननानै जोबोद गोजोननाय मोनो।
औ औ ओ दा दा औ। बायनो दावबायनाय होनना बुङोब्ला। बिदिनो जोङो जायखौ माबा मोन मोनसे जोङो जायगानि जायगा लानानै जोंना मोनसे जायगा लांनानै जों दावबायहैनो होयो। जेरैहाय गावनि लोगोफोरजों लोगोफोर जोंबा होनबा न
औ नंगौ।
एना नखरनि
औ आरो औ नंगौ थारैनो आरो जोंनि बि टि सि आवथ' जेरै ओ मिथिजानाय बयजोंबो जेरै मुंदांखा बायदि जानानै दङ जेरै जोंनि मानास हाग्रामा आरो जेरै बावखुंग्रि हा
औ औ।
औ बेफोराव जेरै गुबुन हादरनिबो मानसि फैयो आरो। औ जोंनि ओनसोलनिबो मानसि थाङो आरो गुबुन हादरनि मानसिफोरखौ जोङो जेरै ओ ओ मै देर मास मैदेर दावराय। जेरै दावमा दाउसाफोरखौ जेरै फट' लानो फैयो जेरै गुबुन हादोरनि मानसिफोरा औ जेरै जोङो औ
नोंथांआ मखदों न? बे मानास हाग्रायाव जोङो मा मा मोननाय जायो? नोंथांआ बेखौ इसे फोरमायनानै होदो दे।
औ जेरै जोङोथ' थांनो होनबाथ' जेरै जोङो आइथिंफोरजोंबो थांनो हाया जेरै जोंङो गारि मथरनि गोनांथि जायो आरो जों बेवहाय थांनानै जेरै जोङो नुलाङोदि जेरै लामाफोराव ओ गोजान जायगा लामाफोराव जेरै जोङो मानास हाग्रामायाव थाङोब्ला साहा बागाननि बा साहा बागानबो जों नुनो मोनो जेरै बागासियाफोरा जेरै साहा बिलाइखौ खानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां मिथिंगायारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै बिबारजों लोगो से औ बिफां लाइफांफोराबो जा समायना आरो जों बेयाव थांनो थाख्ला थाखाय जिब गारिजों थांनांगौ जायो आरो जों हाग्रामायाव हाबनो थाखाय।
ओमफ्राय जोङो बे हाग्रामायाव मा मा जुनारफोर नुनो मोनो?
औ जेरै जोङो बेयाव थांनो थाखाय थ' जेरै जोंनि जिब गारिनि गोनांथि जायो आरो जोंजों फारसे रेन्जारफोरबो थांफायो आरो गोबां गोबां मिथिं गारि आरो जेरै जों जिब जुनार नुनो मोनोदि जेरै गान्दा ओ मैदेर दावराइ ओ जेरै बान्दोफोरबो जों नुनो मोनो आरो गोबां उम उम हाग्रानि मोसौ हाग्रानि मैसो आरो हाग्रानि अमा गोबां बायदिसिना जों नुनो मोनो आरो जेरै ओ मैफोरबो जों नुनो मोनो जेरै जोङो ओ गोबां नुथावै जायगा जेरै जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय गासै जिब जुनारानो दङ औ। आरो जोङो बेयाव मानास हाग्रामा सिङाव जेरै ओ मिथिंगायारि जेरै दैनि सावगारिबो दङ जेरै दैमानि सावगारि औ गोबां बिलोफोरबो दङ औ।
औ बे मानास औ बे मानास हाग्राया बे मानास हाग्रामाया ओ जोंनि बे बड'लेण्ड हालामनि मोनसे ना मुंदांखा बे ओ माहोनो ओ हा हाग्रामा ओनसोल आरो थायोना ओ मा होनो बेखौ नेसनेल पार्क होनना बुङो जों जाय
औ नंगौ।
बेनिफ्राय बे मानास हाग्रामाया जोंहा जोंनि बे नै ओ माबायाव दं आरोना जोंनि बाक्सा जिल्लायावनो दं।
औ बाक्सा जिल्लायावनो दङ औ जोंनि बि टि सि
गोग्लैयो बेयो औ जोंनि सा सानजा भारताव थानाय जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बा बाक्सा जिल्लायाव दं आरो बे मानास हाग्रामाया थारैनो बे जोबोर मुंदांखाना। बेयाव जोङो माखासे मोसा फोर मोननाय जायोना बे मोन दानि थाखायनो बे हाग्रामाया आ मुंदांखा आरो। बेनि अनगायैबो जों माखासे जुनारफोर खौ मोननाय जायोना। दाउमा दाउसानो दाउसिन खौ मोननाय जायो आरो ना माखासे दाउ ना दाउराइ बेनिफ्राय जोङो मोनसे बे दाउ होनोना धनेसपुखि दाउ बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो ना आमफाय मोख्रा मोननाय जायो मै औ।। बेफोरबायदि माखासे जुनारफोरखौ जोंङो बेवहाय नुनो मोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय माखासे जायगानि माखासे जायगानिफ्राय बेयाव दावबायनो फैयो। गुबुन हादोरनिफ्रायबो दावबायनो फैयो आरो बेवहायना माखासे औ। से फट दिखांग्राफोराना सावगारि सेब खांग्राफोरा बिथांमोना बेवहाय फैनानै माखासे जिब जुनारफोरखौ औ सेबखांफैयो आरो औ। नंगौ बे हाग्रामायाव आरो माखासे बेसेन गोसा दंफांफोरबो दं आरो नङा होमबा।
औ नंगौ थारैनो।
साल सिगुन सेसु ना बे बेफोरबायदि दंफां माखासे बेसेन गोसा दंफांफोर दं आरो बेवहायना बेनिखायनो बे हाग्रामा ओनसोलाव बे मानास हाग्रामायाव जों दावबायनो जोबोर मोजां आर ना
औ नंगौ थारैनो।
बेनिखनो गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय दावबायनो फैयो।
औ थारैनो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि बे आवनो थानाय आरो बाराद्राय ओरैबायदिबो जेरै मुंदांखा नङा आरो जेरै फिसा फेनला जेरै पार्कफोर दङ जेरै जेरै दारागाव सुकि बगामाथि बेफोरखौनो जोङो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो।
बे दारागावसुकि हाजोना बे मोनसे लावखार ओंखाम ओंखाम जानाय जायगा आरो ना। ओं लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा पिकनिक जाग्रा जायगा थारैनो बेबो बेबो जोबोर ओ समायना। ना मुंदांखा बेबो माखासे गुबुन गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेवहाय दावबायनो फैयो आरोना पिकनिक जानो फैयो बे समायना नुथायफोरखौ गनायनो हाजो नाय-
औ औ जेरै दै बाज्रुमफोरबो जों नुनो मोनो जेरै बिफां लाइफांजोंनो समायना नुयो आरो जेरै जों सु खिफोराव थांब्लाबो जेरै बैग्रि दंफां बेफोरजोंनो समायना। आरो दै बाज्रुम फोरबो दङ बिराद
औ औ नंगौ।
आरो बे हाजोआ जोबोद मिथिजायो आरो बेबो औ।
बे जोंनि भुटान ना भुटान रायजोजों नांजाबनाय बे सुकि हाजो आरोना बेखौ औ बेयो सौसिखंखर हाजो। बयबो मिथिनाय जायो आरो बेखौ नङा होनब्ला औ बेवहाय भुटान रायजोनि ओमफ्राय बेयाव बोहैबोनाय दैमा दङ आरो बियो ना? बे दैमायाव गोबां ओ मानसिफोरानो बेवहाय दुगैनो थाङो आरोना?
औ दुगैनो थाङो औ दाथ' गोलोम बोथोर नालाय दा मानसिफोरा जोबोद ज' ज' आरो गो-गोजान जायगानि रायजोफोरनि मानसिफोराबो बेहाय फैनो हमबाय आरो।
औ नंगौ ओ बेनिखायनो बे दावबायनायानो जोंनि औ दावबायनाय औ औ नंगौ बिदिनो जोंनि दावबायनाया मोन से जोंनि जिउनि मोनसे गुबै थादेरसा आरो ना। दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो बा जोङो गावनि सुखु दुखु औ गावनि सुखु दुखुखौ दसे सम दोन्थ'नानै होमब्लाबो जोंङोना लोगो फोरजों रंजा बाजा खालामनानै ना ओयस रंजानायखौ जोङो लानो हायो आरोना दावबायनायनि गेजेरजों औ नोंगौ बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो ओ माखासे गोजान गोजान जायगाफोराव जों दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ
औ आरो जोङो गोजान जायगायाव थांब्लाबो जेरै जोंनो ओ काकस बिलाय जेरै डकिवमेन्टस नांगौ जायो जेरै जों खाथि खाल बारा नाङा आरो बांसिनानो नांबाङा औ।
नोंथाङा दावबायनो होननाबुङोब्ला माबायदिहाय नोंथाङा साबसिन दावबायनो मोजां मोनो?
औ जेरै औ जेरै आं लोगोफोरजों थांनानै जोबोद दावबायनानै मोजां मोनो आरो आरो नख न'खरनिफोरजों थांनानै जोबोद दावबायनो मोजां मोनो औ। बिदिनो न'खरनि फारसे न। निजों जों थांबालाय जोबोद मोजांसिन आरो जेरै जोङो ओ सोलोंथाइ फोरखौबो लानो हायो न'खरनिफोरजों थांब्ला औ गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला लोगोफोरजों एसे आलादा जायो आरो जोङो थां।
औ औ औ जोङो दावबायनायनि जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों बिदिनो माखासे खो था बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरोना बिनिफाय माखासे गुबुन जायगाफोराव जों जुदि दावबायनो थाङोब्ला। माखासे बे दावबायनाय थावनियाव थाङोब्ला जोङोना से गावबा गाव मोनसे जाथ रिमिनारि मोनसे जायगा माबा थायो आरो ना। जारिमिनारि जा मोनसे बाथ्रा आ बा नेस नों थायो आरो बेवहायनो बे। नेरसोनफोरखौ जों नायनानै माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। ना बा जोङो गुबुन जुदि गुबुन औ औ नोंगौ बिदिनो गुबुन जायगानि बा थानाय जानाय ना। बा बिसिनि गाननाय जोमनाय। दा बिसिनि जि रोंगौथि ना बेफोरखौ जोङो मि थिनो हायो आरोना। बिनिफ्राय जुदि जों माबा मोनसे। ओ मिथियै दंब्ला जों बेफोरबायदिनो जों मिथिनानै।
औ मिथिनानै लानो हायो औ नंगौथारै नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो दावबायनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ नोंथां दे।